हेल' औ खोनादों नना
औ खोनादों माबोरै दं नोंथाङा
जों दा औ मोजाङैनो दङ नोंथाङा
औ आंबो मोजाङैनो दङ।
रि जानाय लोंनाय एबा बायदिसिना संनाय खावनायनि सायाव सावरायनो नागिरदों। नोंथाङा सम दङब्ला एसे एसे सावरायनोसै
औ सावराय जागोन नोंथां जोङो दोरोङारि जोंनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां जोंहा दोरोङारि जानाय लों बुंनायफोर दङ
औ नंगौ
औ बेफोरनि गेजेरावनो जेरैबायदि अनला अनलाजों दाउ बा सबाइजों सबायजों साम' आरो बा साम'जों सबाय
औ
औ आरोबाव थिग बेबायदिनो नाफाम
औ
औ आरो गोबां बायदि बायदि दङ औ नोंथाङा दा ओ माबे मोनसे जोंनि ओ दोरोङारि जानायनि सायाव सावरायनो सानदों?
औ जोंनि गेजे जेराव गोबां उम दोरोङारि जाग्रा रोंग्रा दङ जोङो बुंनानै नै फोजोबख'नो हाया जेरै नों बिथां बुंनायफोराबो जोंनिनो दोरोङारि जाग्रा रोंग्रा बिनि अनगायैबो गोबां दङ जेरै मै था जों ना अनलाजों औवा मेवाय
औ
नाफामजों ओ नारज‌ जि नारजिजों अमा बिदिनो आरो गोबां ओंख्रिफोर दङ उम बिनिनो आङो ओ अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनोसै
औ
ओंख्रिया जोंनि बर' एबा जोंनि हारिनि मोनसे मिलौहाब ओंख्रि जाय ओंख्रिखौ जोङो ओ माइरं एबा अन गुन्दैनिफ्राय खालामनाय जायो। बेखौ गोबां रोखोम रोखोमै जानो हायो जेरै जोङो अनलाजों दाउ अनलाजों अमा आरो ना ना गोरान आरो नाफामजों लोगोसे आरो मैथा
आरो नारजि गोरान बेफोर गासै मुवाजोंनो जोङो अनलाखौ संनानै जानो हायो बे औ बे अनला खौ जोङो ओ खारदै एबा ओ गोखै ओं खायफाया आरो थाव ओंख्रि संनानै जानायखौ जों नुबोगासिनो दङ जेरै जोङो खारदै होनो खारदै खालामनो थाखाय जोङो औ थालिर फस्लानि गोनांथि जायो
औ
फस्लाखौ जोङो दाननानै फोराननानै जेब्ला बियो रानगोन बेखौ अरजों सावनानै बिनिफ्राय हांगार जानायखौ जोङो बेखौनो जोङो खारै एबा खारदै होनना बुंनाय जायो औ अनला ओंख्रिखौ जोङो ओम अन गुन्दै खालामनानै गोदौनाय दैयाव नोङो जा होगोन जेरै अमा ना जा होयो बेजों लोगोसे गंगार दुन्दिया हाइजें सामब्राम बेफोरखौ होनानै जोङो मिलौहाबनाय एबा गोथावै संना जानायख खौ जों नुनो मोनो बिदिनो ओ अनला ओंख्रिया जोंनि हारिमुजों ओसोमोन्दो दङ जेरै हाबा बे हाबायाव जोङो अनलाखौ माबोरै बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ ओ जोंनि दोरोङारि हाबायाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि बाहायो होननानै बुङोब्ला जोङो हाथासुनि हाबा नोंथाङा मिथिगौ ना औ बे हाथासुनि हाबायाव बो जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ संनाय जायो जेरै जोङो गिब बियावनो माइरंखौ सोमना लानानै दिेंखिजोंबा उवाल गाहेनजों बा ग्रैइनडार मिसिन सिनजों उननानै जोङो गिबियावनो लाग्रोनाय जायो थिग बिदिनो हिनजाव गोदान गोदाना गिबियाव हौवा गोदाननि न'आव फार्स्ट इसिं न'आव ओंखाम संनायाव जोङो अनलाजों दाउजों हिन्जाव गोदानखौ संनो होनायखौ नु मोनो नुनो मोनो
औ औ
थिग बेबायदिनो गिबि सानाव हिनजाव गोदान दाना अनलाजों दाउजों संनानै ओ रायजोनि सुबुं फोरनो बा हौवा गोदाननो गिबि ओंखामखौ ओ जाहोग्रोनाय जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो नुनोबो मोनबोदों। औ। थिग बेबायदिनो जोङो बायदिसिना ओ हाबा हाबायावल' नङा बिदिनो गोबां मेल मिथिं बा जथुम्माफोरावबो जोङो अनला ओंख्रि खौ दाउजों बा अमा बेदरजों बा औवा मेवाइजों संनानै जानायखौ नुनो मोनदों औ नंगौ
गोसे आरो जोङो औ लोगोसे आरो जोङो आघोन दाननि जेब्ला ओंखाम गोरलै ओ फुजा होनाय जायो बै समावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ गिबि जाजेननाय खौ जों नुनो मोनो बै साननिफ्रायसो जोङो अनलाखौ माने जाजायो। बिदिनो बायदिसिना समफोराव जों अन अनला ओंख्रिखौ जानाय नुवा नङा होमबा? औ, औ।
सरासनस्रा जोंनि न'खरफोरावबो ओ एसे एनै ओ न'आवनो देनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो थिग बिदिनो अनला ओं ख्रिखौ जोङो सरासन स्रा न'आव जानायफोरखौ गोखा गोखै बेफोरजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नों
औ जेरै सेवालि बिबार आरो औ आरो बासि कि बिबार। थुखना बिबार ओ थिग आरो बेबायदिनो मेखि औवा मेवाइजों मेखि खालामनानै दोननानै ओ जानायखौ नुनो मोनो। आरो अनला ओंख्रि खौ नाजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। ना गिदिरानो जा फिसायानो जा बेखौ जानाय जायो।
औ नंगौ।
औ नोंथाङा आरोबाव ओ मा गुबुन ओंख्रि जाग्रानि सायाव सावरायनो सानदों?
औ ओ जों दा ओ बेफोर अनला ओंख्रि बेफोरथ जोंनि गुबै ओंख्रि बेजों लोगोसे आरो गोथाङै मोननाय ओंख्रि बुहुद दङ। ओ जेरै मैगं थाइगं होनना बुङोब्ला जोङो बोथोरजों लाना बो बोथोर जेरै जोङो दिंखिया ओ सिब्रु ओ गुथा
औ नोंगौ लाइ औ।
बेफोरखौ जोङो बोथोरजोंसो मोनो बेफोरखौ गासै समावनो जोङो जानाय जाया। मानो होनब्ला बेफोरखौ ओ बोथोर लानानै बोथोरसो फोनाय जायो ओ बेनिखायनो बेफोरखौ समजों लोगोसे जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरखौबो जोङो ना बेदर गासैजोंनो माने माने जानायखौ जानो हायो। जेरै ओ जोङो थालिर फस्लाखौबो जोङो जानो हायो। बे थालिर फस्ला ओ ओ बे गोरलै जायबा खिलिगोन बेखौ जोङो दानना लाबोनानै बे थालिर फस्लाखौ जायो। ओम अमा बेदरजोंनो जा दाउ बेदरजोंनो जा अनलाजोंबो थालिर फस्लाखौ जा फानाय जायो आरो बै थालिर फस्ला खौ जोङो मोनसे फोथायनाय दङ दि ओ जायफोर बैसोगोरा एबा जोंनि आबै आबौ ओ बेफोरसो दाननांगौ होननानै जों फो थायो ओ लाइ मोनबैसे एबा उन्दैमो बैसोफोरा बै थालिर फस्लाखौ दानफायनो मोना होननानै जोंनि समाजाव दासिमबो फोथायनायखौ जों नुबोगासिनो
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फोथायनाय नेम खान्थिफोरजोंनो सोलिबोगासिनो दङ आरोबाव अनला ओंख्रिनि अनगायैबो जोङो नाफाम जेरै सबायजों साम' बे फोरखौबो जोङो जोंनि जानाय हिसाबै लानो हायो।
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो ओ नाफाम होनना बुङोब्ला नाफामखौ नोंथाङा माबायदि देनानै संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नाफाम होनोब्ला बेबो जोंनि बर'नि मोनसे मिलौहाब एबा खहाबथाब ओ खहाबथाव होननानै जोङो बे ओंख्रिखौ बुङो।
औ नंगौ
बे ओंख्रिखौ जोङो एबा बे नाफामखौ बानायनो थाखाय खाय जोंनो ओ गोनांथार मुवायानो जाबाय ना गोरान आरो थास'
औ नंगौ
आरो खारदै खारदैबो नांगौ बेयावहाय आरो खायफा खायफाया ओ खुब्रा बोरायजोंबो बानायनायखौ जों नुबोगासिनो दङ बेखौ जोङो गिबियाव नो ना फिसाफोरखौ बेयाव बांसिन ना फिसाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै ना फिसाखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै चाइनानि सुना लाबाय बेखौ मोजाङै बेनि उनाव बै थास' जाय थास'खौ जोङो बाहायनाय जायो नाफाम देनायाव। बिखौ जोङो फिसा फिसा हानानै बिजों लगायनानै मोजाङै दे फ्लेनानै बेखौ ओ औवानि हासुं सुं एबा ओ हानि थिंख्लि खायफा खायफाया प्लास्टिकनि बयाम एबा ओ ग्लासनि बयामावबो सोनानै गोरायै खाथबनानै दोनो जाहाथे बेयाव बार नाङा बार नांबा बेयो
औ थिग बेबायदि दोनोब्ला बेखौ गोबाव सम सेम जोङो जानो हायो नङा होम बा औ थिख बेबायदिनो जोंनि बरनि नाफाम ओंख्रियाबो ओ गुबुन गुबुन ओंख्रि ओंख्रिनि बायदि ओं जोंनि बा जोंनि समाजाव जोंनि हादोद होननाङैनो गनायजानानै गनायजानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे ओंख्रिया जोबोरैनो गोथाव। खहाब गोनां। जोंनि हा जोंनि बर' सुबुंल' नङा बे गुबुन गुबुन हादोरावबो ओ गोसारहैजोबबाय बे नाफाम ओंख्रिया।
औ नंगौ।
नानै जोङो गोबां बाख्नायनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे ओ गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जोङो जानायखौ खोनानो मोनदों।
औ औ नाथाय गुबुन सुबुंफोरनिया बानायनाय फोरा एसे आलदा जायो जोंनिया आलदा इसोरनिया एसे आलदा जायो औ आरो बेखौ बाथोन महरै एबा ओंख्रि महरैबो संना जायो।
औ नंगौ बिदिब्ला नों नोंथांजों राय्लायनानै थिग मिथिनो मोनै खोथाफोरखौ मोनथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आंबो थारैनो।
औ बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बे खिनियावनो दोन्थ जासिगोन नामा?
औ नंगौ नोंथां गोजोन्थों बिदिब्ला औ औ